हेल' नोथां? मा होनो नोंथां गोजोन मोनाबिलि। नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि दा आदाजों सम हगारालासिनो आं आदाजों माबा ओ मिथिंगानि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन आरो आं
औ जा रायलायजायो नोंथां।
औ दा आदाया मिथिगौ मिथिखागौदि जों जों दा मानो बंफां गायो आरो मानो थाखाय बंफांखौ बासायनांगौ
औ औ नोंथां।
मानि थाखाय बासायनांगौ बेखौ मोजाङै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे आंनो खोन्थालाय होनबा आदा एसे फोरमायनानै।
बिफाङा जाबाय ओ मिथिंगानि बयनिख्रुयबो बेसेन गोसासिन ओ अन्थोब एबा बयनिबो गेजेराव मोनसे गोनांथार मोनसे ओ बाहागो होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बिफांफोरानो जाबाय बुहुमाव थानाय गासैबो ओ जिब-जुनार ओ जिब जुनार मानसि गासिनोबो मा होनो ओथांना थानायाव एबा बिहोमा थांना थानायाव बिहोमा होयो आरो। ओ बिफांफोरानो जोंनो मा होनो अक्सिजेन अक्सिजेन होयो। ओ जाय हां लानायनि थाखाय गोनांथार आरो। बिसोरो जाबाय जेब्ला जोंओ मा होनो खारबनदाव अक्साइड जों जों बारहावाया गुबुंले जायो अब्ला बिसोर मा कारबनडाय गेस अक्साइडखौ ओ सोबनानै ओ बार हावाखौ गुबुंजे एबा गुबुंले जानायखौ मा होनो संरैखा खालामो आरो दंफां लाइफाङा उम बिनिखायनो मा होनो जोंनो बिफांखौ ओ नांथारागौ आरो औ बेंखायनो बिफांफोरानो जोंनो ओ बिफांफोरनिफ्राय जों मा मोनो ओम फिथ - सामथायबो मोनो जोङो बिबारबो मोनो आरो बिफांफोरनिफ्रायनो जोङो बायदि बायदि मुलिफोरबो बानायनो हायो आरो जिरायनो थाख जोंनो मा होयो बिफाङानो सायख्लुम होयो आरो औ औ साया होयो ओ ओ आरो बिफांफोरनो बिफांफोरावनो मा होनो दाउसिन दाउला जिब जु जिब जुनार फोर मा होनो एम्फौ एनलाफोरा बेनि सिंनि एबा सायख्लुमाव जिरायनानै जिरायनानै थानो थाखाय एबा जायगा होयो आरो आस्रय होयो थारमाने औ औ ओ बिफांनिफ्राय जोङो मा होनो ओ सायख्लुम सायख्लुमबो मोनो होनना बुंदोंमोन आं दानि
औ औ
औ बे सायख्लुम मानो मा होनो जोंखौ सान्दुंनिफ्राय मा होनो जोंखौ रैखा खालामो आरो। ओ जि बिनिफाय मा होनो बिफाङानो जोंखौ बिदुंथि बिदुं बिदुंनिफाय ओ रैखा थि होयो आरो रैखाथि खालामो उम बार बारा आब ओ बारनि आब ओ बार एबा आबहावाखौ मा होनो गुसु एबा दिद दोमथि मोनसे महराव लाखियो आरो बिफाङानो उम बिफां फोरा आरो बिफांफोरा जोंखौ ओरैबायदि हेफाजाब खालामोनो जेब्ला नै दा दैज्लां बोथोर अखा हानायजों ओ गोबां अखा हानाय जों मा जायो दैबाना जाया हामबा नों
औ जायो जायो जायो जयो।
दैबानाजोंनो जोंहा मा दैमा दैसायाव बिलोआव ओ दैया बांनानै जेब्ला उसि फावो अब्ला मा होनो जोंनाव हा गिसि खानाय जाया होमब्ला नोंथां? हा गिसि खानाय बा हा खुरख्लानाय उम बेफोरखौ मा होनो हा खुरख्लानायनिफ्राय मा होनो रैखा थि होयो आरो गों बां रैखाथि होयो। औ उम आरो बिसोरो मा होनो ओ बिफां लाइफांफोरानो मा होनो ओ अखा अखाफोरखौ लिंनानै लाबोयोनो। माने अखानिफ्राय मोनसे ओरैबायदि मोनसे एसे ओ मा होनो बारमण्डल ओ कानेक्सन ओ बारमण्डलाव एसे गुसु गुसु माबाखौ ओ थाबनो खालामनो हायो आरो बे थाङोआनो बेनिखायनो मा होनो बे बे गुसुनि थाखायनो मा होनो अखाफोराबो हायो आरो।
औ औ
ओ जेरै जोङो खोनानो मोनदोंना फंबाय ओ आ-आमेरिकायाव थानाय मा होनो एम जन फरेस्ट फरेस्टावबो फरेस्ट बा अरन बा रियाव बेयावबो नोङो बिफां-लाइ फां गोबांथारनि थाखायनो माने अखायानो हाबाय थायो नो। थाब थाबनो ओम बिदिनो ओम। आरो बिफां गैयालासे जोङो बुहुमाव थानाय गासिबो। जिब-जुनार ओम जिब-जुनार, मानसिफोरा माने थांनानै थानो हाया। आरो
औ ओम थांना थानाया बहुद गोब्रा-गोब्राब जागोन आरो ना आरो जों गोमा गोमाबो लांनो हानाय। माने सानस एबा माबा दोङो आरो ना।
औ औ ओम बेनिखायनो जोंनो मा होनो जोंनि थाखाय बिफां-लाइ बिफांफोरखौ जोङो माने रैखाथि खालामनांगौनो। गायनांगौ औ। बिफां-लाइफांफोरखौ स फा खालामनानै लाखिनांगौ गेदेर बिफांफोरखौ दाननाङा। ओम जों जेरै फांसे दंफां दानोब्ला जोङो दस दाल दंफां फां जि दंफांफोरखौ गायनांगौ। ओमबासो मा होनो जोङो ओ बेनि फिथाइखौ मोनफिननो हायो होनो। फांसे दंफां गेदेर दाननायनि। बेनिखायनो मा होनो जोंनो मा होनो बिफाङा जोंनि ओ इउननि सबसे ओ मा होनो साबसिन लो गो होन्नानै बुंङो बुंनो हायो आरो जों दंफांखौ नों। औ। उ उम गुनगोनां अ औ बेखायनो माने साबसिन लोगोनो जोंनि दंफांङानो
बाट बुहुद सुबुङानो माने बेफोरखौ मिथ या आरोना? गोबां मानसियानो गोबां सुबुआनो बेफोरखौ मिथिया बेनिखायनो जानला मानला जेरै हायो ओरैनो दानला बायो आरो। बायो दा बेफोर सुबुंफोरखौ आदाया फोरोंनो गोसो जागोना जाया माने बे बेफोरखौ बिबायदि दाननाङा बेफोरबाय खालामनाङा होननानै
औ जायो फंबाय दाथ' आं दा नै फंबाया आंखौ बे सोंथिखौ सोंनाय लोगो लोगोन आं मोनसे गोसोआव फैदों आरो। फंबाथ' मिथिगौ दिनै दिनै ओ दिनै दिन एबा बा जुनखौ जोङो आबहावा मुलुग सान महरै फालिया होमबा?
औ फालियो फालियो आदा फालियो।
औ बे बेनिखायनो बेनि गेजेरजों जों मानो फालियो बेखौ जाहाथे सुबुंफोरा सांग्रां सुबुंफोरखौ जों सांग्रांथि होनो हायो दंफां गायनांगौ होननानै दंफांखौ दाननांङा होननानै दंफांखौ जोङो मा होनो। संरैखा खालामनांगौ होननानै जोङो बिदि ओ बा जुन जोङो मा होनो गासै बुहुमनि सुबुंफोरखौ जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो लाबोहोनो हायो आरो लाबोहोयो आरो जोङो नै बा जुनाव
औ आरो माने बहुत मानसियानो बुहुद सुबुङानो सम मोना नालाय। बेनिखायनो बोसोराव खनसेबाबो बानायनानै गास खौबो गायहोयो आरो। ना बे औ बे खामानिखौ बुहुद माने जोबोद मोजां नांदों
औ औ औ दिनै जोबोद मोजां नांदों बा जुननिखौ नङाबासो दान औ औ जोङो दानोसो सानफ्रोमबो जों गायानो गोबां सुबंआनो औ उम बे खौनो दिनै ओ बा जुन ओ खालाराव जों मा दंफां गायनानै मानसिफोरखौ जोङो सांग्रांथि लाबोहोनो
औ बेफोरबायसा सांग्रांथि लाबोनाया जोंनि थाखाय इयुननि थाखाय जोबोद माने मुलाम्फा जागोन आरो
औ औ औ औ बुंंबाय उम जों दंफां गायबा जोङो ओ फैबाय थानाय समफोरखौ जोङो संरैखाबो खालामनो हागोन आरो बासायनोबो हागोन ना खैफोदनिफ्राय नङाबाथ' जोंखौ औ
समायनाबो नुयोना दा बिफां लाइफां थाबाथाय औ जा औ गोथां गोमो गोथां बायदिसि दा गायनानानै उम
दंफां फोरखौनो बारा
औ आरो लोगोसे जोंनो सान्दुं एबा बे साद नि माबाखौ पुहरखौबो नांगौ जानो हागोन ना
औ नंगौ औ औ औ नै फंबाय नोंथां आं मोन से ओ गोसो खांदों नोंथाङा सानदुंनि बिदुं जेब्ला जोङो जे मा होनो सान्दुं सान्दुं हेननाय लोगो लोगो जोङो बेखौ बुजियो आबहावा आबहावाया जोनो गुबुंले जानानै बै माबा थानाय जोंखौ जायबा होथेना लादों मा होनो बेखौ ओ लेयारा मा होन मोनथाय बेखौ एसे बावबाय आंबो अजन लेयार बे अजन लेयारा जेब्ला जोङो जोंनि माबायाव मा होनो बुहुमाव मा होनो आबहावाजों जेब्ला दारिमिन गारि मथर बे इनिफ्रा अखारनाय उखुन्दैया जेब्ला गोननालाय बेफोरनो जों कार्बणअक्साइड गेस ओं ओंखारा होमबा? नोंथां ओंखारो औ बेफोर ओंखारनानै जेब्ला बिफांफोरा गैया जानानै गैया जायो। बेफोरखौ जानो थाखाय बिफां गैया जायो अ अब्ला बैफोर कार्बनडाइ गसजों थांनानै अजन लेयाराव थांनानै मोनसे एफेकसन खालामा ओमबा बे लेयारखौ जोङो जाजोबगोन गाज्रि खालामगोन। लेयारखौ जोङो गोबा खालामगोन। औ। जेब्ला गोबा खालामो अब्ला बै साननिफ्राय ओंखारनाय सोराङा सोरां मा होनो बेखौ सोराङा जेब्ला जोंनि मोदोमाव फैयो। फैयो। गोग्लैफैयो नङा होनबा औ गोग्लैफैयोब्ला अब्ला जोंनि मोदोमाव मा जानो हागौ जों केन्सार बायदि दि बेरामफोरा जोंनाव जानो हागौ नङा होनबा औ औ बेनिखायनो जोङो औ दे।
नंगौ दे दे होमबा नङा आदा जोंना समाव जाबाय दे होमबा उनफ्राव लोगो मोनगोन।
औ दे दे फंबाय दे। औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
जाथबाय।